औ खोनादों ना?
ओ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय नै दासो
अ
नोंथाङा औ नोंथाङा ओरैनो दं नामा?
अ औ नोंथाङा ओरैनो दं आंथ' दायो नै
अ बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला आङो नोंथांजोंहाय फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा दसे सम होनो हायो ब्ला आं नोंथांजों बाथ्रा सावरायलायनो होननानै सानदोंमोन
अ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
औ दा बेनो आं नोंथांनियाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौसो मिथिनो लुगैयो जे बोरमा फिसिनाय बा बोरमा बोरमाखौ माबायदि फिसिनाय जायो बोरमानि महरा माबायदि नोंथाङा हागोन ना बुंनो बोरमानि बागै बेफोरबायदि सोमोन्दै औ बिदिब्ला बिनि सोमोन्दै एसे बुंफोर'नो होदो आरो नोंथाङा।
औ नोंथाङाथ' जे बोरमानि महरखौ सोंदों जे बोरमानि महरा सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बोरमाया मेगन थाइनै खोमा फारनै आथिं थंब्रै लान्जाय मोनसे जों बिदिनो मोनसे न'आव फिसिजाग्रा जिउ गोनां जिब जे बोरमानि गाबा जोंहा गोसोम गुफुर बिदिनो जोंहा। माखासे मै गाब बिदिनो माखासे गाबाव जों बोरमाखौ मोननाय जायो। लोगोसे जोंहा बोरमानि आथोन बा जेेनडारखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बोरमाया बुन्दा औ फान्था फान्थि बेफोरबायदि जोंहा फान्था बा बानथि मोननै जेन्डार बा मोननै आथेनाव जोङो बोरमाखौ मोननो हायो।
औ
जोंहा बोरमाखौ गोदो गोदाय आबौआ आबौ आबै बा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव जोंहा। बोरमा फिसिनाया दंबोखायो। जोंहा आथिखालनि बा आथिखालसिम बा दासिम। दिनैनि समसिमावबो जोंहा बर' समाजाव बोरमा फालिनायखौ। बोरमा बोरमा फिसिनायखौ नुनो मोनबोदों जोङो बा नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंहा। गोदो आबौ आबैमोननि समाव जोंहा बोरमाखौ खोब फिसियोमोन न'खराव जोंहा। माब्रै माबा सयथा बेफोरबायदिनो जोंहा बोरमा फिसियोमोन। जोंहा बे बोरमाखौ गोदो गोदाय आबौ आबौमोननि समाव जोंहा।
खोनानो मोन्दों जोंहा बोरमाखौ गोदोनि समाव। जानायखौबो खोनानो मोनोमोन जोंहा न' फोराव जानायखौबो खोनानो मोनोमोन बै समाव जोंहा बोरमानि बेसेना मानो होनोब्ला जोंहा बोरमानि बेसेना गोबांथार नङामोन बा बोरमानि रां बोरमानि बेसेना गोबांथार नङामोन बेनि थाखायनो जोंहा। बोरमाखौ न'आवबो बुथारनानै जालायनो जानायखौ जों खोनानो मोनोमोन गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो जोंहा बोरमाखौ फिसियोमोन बोरमाया बोरमा फिसिनायाव जोंहा बोरमाखौ जोंहा गांसो गोनां जायगायाव बोरमाखौ खायो बा हगारो सोरबा हगारो सोरबा खायो बिदिनो जोंहा फोथाराव हगारो बा खायो बेफोरबायदिनो जोंहा बोरमाखौ फिसियोमोन लोगोसे जोंहा अखा हायोब्ला बोरमानो मिस्थां मिस्थां बिलाइ लोगोसेैनो जोंहा माखासे गोबां बिफांनि बिलाइफोरखौ हाननानै जोंहा बोरमाफोरनो जाहोयोमोन जोंहा बेफोरबायदिनो बोरमाखौ फिसियोमोन जोंहा गोदोनि समाव बोरमाफोरखौ फाननानै नखर संसार जानाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव बोरमा फाननानै गोबांथार रांखान्थि बिथिङाव मदद मोनोमोन लोगोसे जोंहा बेमार आजार जायोब्ला बेफोरखौ फाननानैनो जों बेमार आजारफोरखौ नायजानो हायोमोन लोगोसेयै जोंहा रांखान्थि बिथिङाव मदद मोनोमोन। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो आथिखाल समावबो जोंहा बोरमाखौ फिसिबोगासिनो दं। जोंहा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनसै बा आथिखालनि बर' समाजनि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनसैदि जोंहा बोरमाखौ मोनसे फार्म महरै फार्म खालामनानै फिसिनायबो जों नुनो मोनसै बेयाव जोंहा गोबांथार बोरमा थायो। जेरै नैजि थामजि ब्रैजि दजि बेफोरबायदि बोरमाखौ जोंहा मोनसे फार्माव दोननानै मोनसे फार्माव लानानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा बेयाव बिदि बोरमा फिसिनोबा मोनसे फार्म खालामनोबा बोरमानि फार्म खालामनोबा जोंहा मोनसे गुवार जायगा नांगौ जेराव जोंहा गांसोबो थानांगोन जे बोरमा जानो थाखाय गांसोबो थानांगोन बेफोरबायदि जायगा नांगौ जोंहा बोरमा फार्म खालामनो थाखाय बेफोरबायदिनो जोंहा आथिखालनि बर' लाइमोनफोर बा बर' समाजनि सुबुंफोरखौ जोंहा बोरमा फार्म खालामनायखौबो नुनो मोनसै बोरमा फार्म खालामनानै जोंहा गोबांथार रां आरजिनाय रां खामायनाय लोगोसेनो बोरमानि बोरमानि जोंहा फालांगि खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनसै जोंहा बेफोरबायदिनो आथिखालनि समावबो जोंहा बोरमाखौ फालि बोरमाखौ फिसिबोदों। जोंहा बेफोरबायदिनो आथिखालनि समाव जोंहा बोरमा बेदरनि बेसेना गोबांथार जानो हमबाय जोंहा गुबुन बेदरफोर बायदि अमा बेदर दाउ बेदर बे फोरनिफ्रायबो बांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा दा आथिखालनि समाव बोरमा बेदरनि बेसेना से किल'आव जोंहा द'जौ स्निजौ रांहालागै जानायखौ जों नुनो मोनसै बेफोरबायदिनो आथिखालनि समाव बोरमानि बेसेनाबो गोबांथार जानायखौ जों नुनो मोनसै गोदोनिफ्राय गोबांसिन जानायखौ जों नुनो मोनसै जोंहा आथिखालनि समावबो बोरमानि बेसेना गोबांसिन जाबाय। बि बिनि थाखायनो जोंहा आथिखालनि लाइमोनफोरा जोंहा बोरमानि फालांगिखौबो खालामसै जोंहा बेफोरबायदि फालांगि खालामनानैबो जोंहा बेखारनिफ्राय सासे लाइमोना बेखारनिफ्राय जोंहा बारग'नो हासै। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जोंहा बर' समाजनि सुबुंफोरा बा बर' समाजनि लाइमोनफोरा जोंहा बेफोरबायदिनो बोरमा दाउ गासिबो बिथिंङावनो जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनोसै आरो। बेफोरबायदि अब्ला आंनि बुंनांगौखौ आं बेखिनिखौ बेखौनो नुहुरो जोंहा जेसेबां बुंङो एसेबांनो जोंहा बांलांबाय थायो। बेनिखायनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै
फिन नोंथांनिसिम नोंथांखौ बुंनो थाखाय बिनि सोमोन्दैनो बा बे आइ बिनि सोमोन्दैयैनो नोंथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो आंबो आसा खालामबाय नोंथाङा बुंगोन होनना।
औ नोंथां जोबोद मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय नोंथाङाबो बोरमा फिसिनायनि बागै दा आंबो बांद्राय गोलावखौ बुंनो थांलिया आरो आं बारा बुंनांगौ होननानै सानलिया। मानो होनबा नोंथाङा जाखिनि बुंबाय मोजाङानो जादों जोबोर मोजाङैनो बुंफोरना होखाबाय नोंथाङा। जोंहा बोरमाखौ लानानै गोदो -गोदायनिफ्रायनो आबै आजौमोना न'खर सालायबोनाय बा बोरमा फिसिनानै न'खर खुंबोनाय बेफोरखो जोङो दासिमबो नुनो नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव आबै आजौमोननि समाव बोरमा फिसि -नाया बांद्राय गुवारै बा बांद्राय गोजौ थाखोनि नङामोनब्लाबो जोंहा दानि समाव गोबां गोजौ थाखोनि बा गोजौ लेभेलसिम सहैनो हाबाय बोरमा फिसिनाया। बा बोरमाखौ जों माबायदि मोजाङै जोथोन लानानै आदरै फिसियोबा जोंहा बोरमाया मोजां जायो बा फोस्थायु गोनां बा जोबोर मोजाङै थाब थाब देरो। बेफोरबादि आरो माबायदि फिसियोब्ला बोरमानि महरा मोजां जायो आरो बै बोरमाखौ जोङो ओ ओम जानो थाखायसो फिनाय जायो नालाय बांसिनानो। आरो बे बोरमाखौ जानो थाखाय फिसिनायजों फिसिनोब्ला जोङो जोंनि बोरमानि बेदरा मोजाङै जानांगोन नङा होमब्ला? नोंथां औ दा बेफोर बोरमानि बेदरा जानो थाखाय मोजां जानो थाखाय बे बोरमानो माबायदि रोखोमनि आदार जाहोयोबा माबायदि मोजां जागोन बेफोर फारफ्रोमथिंनिफ्राय नोजोर बोनानै दायो बा दानि समाव जोंहा ओम बोरमानो गांसो एबा जाहोनायफोरजों लोगोसे गोबां माखासे गोदान गोदान मुलि आरिफोरबो होफानाय जायो बा दाना आरिफोर जाहोफानायबो जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
जोंहाथ' बोरमाया गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय ओ जोंहा बोरमा मेन्दा बा आरो बिदिनो माखासे गोबां जातनि बोरमाफोरबो थायो बेनि गेजेराव जों जोङो बोरमाखौ ओ जेरैहाय बोरमा मेन्दा बेखौ जोङो जानो थाखाय फिसिनाय जाया बांसिनानो। जोंहा बे बोरमा मेन्दाखौ बे बोरमा मेन्दानि मोदोमा जोंहा माखासे बिनि खोमोन
औ।
जायनि थाखाय जायनि गेजेरजों जोङो बे खोमोनखो ओ गोबां मोननो हायो आरो बे खोमखौनो जोङो गोबां रोखोमनि बायदिसिना गानग्रा जोमनाय सि जोम सुइटार गस्ला बेफोरबायदि जोङो बानायनानै मोननो हायो बे बोरमा मेन्दानि खोमोनखौ जोङो खुन्दुं दिहुननानै बेजोंनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि रोखोमनि जिनि महर होनानै जों बेखौनो गाननो हायो
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों
औ बेफोरबादिनो बेफोरबायदि बोरमाफोरखौ जोंहा सुबुं माहारिया आथिखालाव गोबां गोबां गिदिर गिदिर बा गोबां बुरजा बुरजा सेेरोजा नै रोजासिमहालागैबो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोराव फिसिनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' ओनसोलफोराव बेफोरखौ बांद्राय गोबाङै फिसियाब्लाबो जोंहा बोरमाफोरखौ माखासे बेफार फालांगियाव हेफाजाब मोननो थाखाय ओ ब्रै जौसे बा जौसेसिमहालागै फिसिनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो
औ
बा खायफा न'खरफोराव जोंहा मानै माथाम माब्रै माबा बेसेबांसो फिसिनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो ओरैनो जोंहा दाथ' एसे एसे सोलायबोबाय ओ जोंहा सुबुंफोरा बा लाइमोनफोरा जेरै- नोंथाङा बुंदों जोंहा बोरमानि फार्म खालामनोबो हायो औ नंगौ दा बोरमा फार्म खालामनायनि गेजेरजों बेफोरफोरखौ जोंहा ओरैनो बेखार थास्लायस्लाय बै माखासे बेखार जानानै थानाय लाइमोनफोरा बेफोरखौ फिसिनानै बै नोंथाङा बुंदो ओ बेफोर बेखार थानायनिफ्राय उदाङै बा बारग'नो बा हानाय मोनसे बेखार जेंनानिफ्राय गावखौ बेखार नङै बे बेफोरबायदि खालामनो हायो आरोना बेफोरबायदि खालामनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि बोरमा फिसिनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ मोजाङै दानानै लानो हाबाय आरो गावनि न'खरखौबो गावनि मोजाङै फसंथानो हाबाय दा बि खिनियानो आरो आंनि बुंनांगौआबो दा आंबो बारा गोबाव फोलावनो सानलिया समाबो जाबाय। बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो।